हेलौ खुलुमबाय नोंथां। आं नोंथां औ औ। आं नोंथांजों ओ-बो आबहावा। गुबुंले जानायनि बागैसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां ओ-हाबो नोंथां आबहावा गुबुंले होनोब्ला मा होनो नोंथां जोंनि। बारहावा एबा जोंनि मिथिंगायाव थानायुहाव बुहुमनि बारहावायानो गुबुंले जानाय जानायना मा होनो। उखुन्दै गनायनिफ्राय जानो हागौ गाज्रि मोनामनिफ्राय जानो हागौ बिदि गेसाव गोफोन जानला मोनला गानायै बे आबौाय गुबुंले जानो। र नोंथां आरो मा जानो हागौ नोंथा बे आबहावाखौे गाहाय जाहोनानो जाहैबाया मान गुबुं अनजिमा बांनायनि थाखायनो दिनै जोंनि आबहावाया गुबुंले जादों जेरै सुबुं अनसिमा बांनाय लोगो लोगोनो। गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव दावबायनो थांनायाव ओ बाहायनाय एबा बांसिन जानायनि जाउनाव एबा बाहायनाय गारि मथ फोरनि जाउनाव बे आबहावया गुबुंले जादों नोंथां जेरै मा होनो बैफोर सुबुंफोरा बैफोर जायगायाव दावबायनो थांनो थाखाय गारि मथर बाहायो नोंथां बे गारि मथर बाहायनाय समाव माने बैफोर गारि मथरनि गनाय जोंनि आबहावाखौ गाज्रि गुब औ नोंथा बे। अख्राङाव। आनो। जोंनि आ मा होनो आइ दुंफखौ हमथाना लाखियो। बैयाव थांनानै गोबां एफेक्ट। दों एबा खहा खालामदों बि जाउनि थाखायनो दिनै जोंनि ओ।
अ।
बे आबहावाया गम लिरदों आरो मा बिदुनजोंहाय बांदाय नोंथां जै जोङो नु मोनो नों गारि जायो नों ग गारि मथर बारा दङ जाय गेदिर गिदिर नोगोरफोराव बांसिन सुबुं अनजिमा नु दङ दिनै मा होनो बारहावा गुबुंले जानायखौ बांसिन नुनो मोन जेरै जोङो। ओ-मखनो नांगौदि। दिल्ली जोंनि भतनि बे जायगायाव आरो बेल। गोबां बारहावा बुंनायखौ नुनो मोनो नै मा होनो बिनि इयार इडेक्स। नो जोबोद बुजालांबाय नोंथां। जिनैजौ आरो जिथामजौआलागै मोननाय जाबाय नोंथां बैफोर इयार इडेक्स। फोरानो दिनै जोंखौ। ओ बे मिथिनायाव रोखा खालाम हैयोदि बैफोर सोहोरनि। ओ अख्राङाव थानाय बार-बारहावाफोरा एबा बारफोरा। मा होनो आबहावाफोरा ओ गुबुंले जानानै। गाज्रि जानो होननानै फोरमायो आरो नोंथां जेरै मा होनो दान्दिलि अख्राङाव नुनो मोनो। मा होनो ओ गुफुर- गुफुर धुङा बायदि सामफ्रोम साग्लोबना थानाय नाथाय बे। जेबो गुफुरबो। धुङा नङा बियो नोंथां। बेयो जोमैबो नङा नोंथां बे बाय गारिनिफ्राय गनाय गारि मथरनिफ्राय गनाय उन्दै। नंगौ नोंथां थिग बेबायदिनो खालामबावो जायगायावनो नङा नों। गारि-मथरनि उखुन्दैजोंल' जाया नोंथां जोंहा सुबुं अनजिमा बांनाय लोगोनो जोंनो गोबां जाग्रा। आदार आरो बायदिसिना जिनिसफोरनि गोनांथि जायो नोंथां बैफोर ओ। गोनांथिफोरखौ सुफुंनो थाखाय जोंनो ओ गोबां। दारिमिननिफ्रायसो मोननाय जायो नोंथां जेरै दारिमिन एबा इन्डासट्रिफोरासो दिनै जोंनो। कारखानाफोरासो जोंनि नांगौखौ सु। सुफुङो नङा होमबा नोंथां? जेरै जोंनि गाननाय- जोमनाय, गस्ला जोंनि जानाय-लोंनाय। गासैखौबो मा? ओ मा होनो? दारिमिन एबा इन्डास्ट्रिनिफ्रायसो बानायनाय जायो एबा बिनिफ्रायसो मोननाय जायो। बेनिखायनो दिनै सुबुं अनजिबो बांनाय लोगो-लोगोनो मा होनो बैफोर दानि। मिन एबा मा होनो इन्डास्त्रिफोरा बांनो हमबाय बैफोर इन्डास्त्रि। निफोरनिफ्राय गनाय उखुन्दै गोसोम- गोसोमानो दिनै जोंनि ओनसोलफोर। बबे बारहावाखौ गोबां गुबुंले खा। नोंथां बेनि थाखायनो ओ मा होनो जों सुबुं माहारिया। गोबां खस्थ' मोन्दों जेरै। सानदौबा सानदौ अखा बा अखा माने बोथोरानो सोलायलांदों जायनि जाउनाव। माने। अखायानो नांगौ समाव हाया जेब्ला अखा नाङा अब्लासो अखा हानानै दिनै हरखाबनो दैबाना जानाय। बेफोर थासारिखौ जों नुनो मोनदों नै दिनै एबा। दाबावैसो नुनो मोनदों मा होनो? ओ बारहावा गुबुंलेनि जाहोनाव एबा बोथोर सोलायनायनि जाउनाव। गुवाटि नोगोरनि जराबात थांनाय लामाया नै। से घन्टा एबा से घ ओ से घन्टानि खावसे अखा हानाय समो हानायल'आवनो गोबां दैबानाजों मा होनो उसिफावनानै लामा दथा लोमनानै गोबां गारि मथरा बियाव मा होनो गोग्लैना थादों नोंथां फासिना थादों एबा बारनो हायाखै। बैफोर जाउननि थाखायनो दिनै जोंनि जों सुबुं माहारिफोरानो मा होनो ओ खस्थ' मोनदों आरो नोंथां आरो मा दंबावो नोंथां बारहावा गुबुंले जानायनि जाहोना जाहैबाय सो मा होनो दंफां लाइफां जोबस्रांनाय एबा फोजोबस्रांनाय दोनै सुबुं अनजिबा बांनायाय लोगो-लोगोनो थाग्रा जायगा जानाय आदारनि गोनांथि जायो गोबां नोंथां। बैफोरखौ ओ सुफुंनो थाखायनो बैफोर सुबुंफोरा मा होनो? हाग्रामा ओनसोलखौ दानास्रांदों हाग्रा ओनसोलफोरखौ दानास्रांनानै दिनै मानसिया थानो हमदों। दंफां-लाइफांखौ बैफोरनि जाउनावबो दिनै आबहावा गुबुंले जादों। नोंथां मानो होनोबा मोनसि हगारनाय कार्बन- डाइ -अक्साइद दं। गारि मतरनिफ्राय गबोनाय कार्बन-डाइ-अक्साइडफोरखौ सोर जायो होनना बुङोबा। दंफां-लाइफांफोरासो जानानै आदार बानायदों। बेनिखायनो दिनै ओ आबहावा गमले जादों नोंथां। दा नोंथाङाबो आंनो फोरमायनो हागोन नामा?
अ
ओ बारहावानि आरो फोरमायनो हागोन
औ ओ हागोन नोंथां जोंहा दै गुबुंनाय दै गुबुंनाय होननानै बुङोब्लाथ' जाहा बे दैनि मैला जानाय बेखौनो बुजियो बे दैया दैयाथ' जोंहा जोंनि माबाया दैमा दैसाजों बुंफबनाय जायगा जोंनि आसाम हादरानो। औ बे दैमा दैसायाव जोंखौहाय गोबां रोखोमै हेफाजाब होबोदों। जेरैहाय ओ माइ गायनाय। आरो जों दैमा दैसायाव ना हमनानै जायो। आरो दैमा दैसायाव दुगैनाय आरो दैमा दैसानि गेजेरजोंनो जोङो हान्था मेला खालामनायखौबो जोङो ओ मा-माखासे हान्थामेला खालामनायखौबो नुनो मोनो आरो ओ जो ओ बुंनो बिदिन्थि हिसाबै जोङो जोंनि ओ बुरलुं बुथुर दैखौनो लानो हायो जोंनि आसामनि गुवाहाटि नोगोरजों बोहैलांनाय दै बुरलुं बुथुरखौनो लानो हायो जोङो। ओमफ्राय बे दैया मानि थाखाय मैला जायो होननानै बुङोब्ला ओ मानसिफोरा जे साना हवा गोबां मानसिफोरानो बुजिनो हायााखि ओ दैमाखौ स-साफा खालामनो थाखाय जों मा मा खालामनांगौ आरो खायसे मानसिया ओरैनो ओ साफाया थानायनि बादै मिथिगौ नाथाय साफा थानो रोङा आरो बिसोरो माने सानस सानस्लाबा खोमा बिसोरो दै दैयावनो जोंहा ओ न'नि जो जाबोर जाथोर प्लास्टिक मैला दाखोर दाला बेफोरखौ गारहरो बेफोर गारहरनायनि थाखायबो जोंहा दैया मैला जायो आरो बेनि अनगायै जोंहा गिदिर गिदिर दैमाफोरावहाय ओ माबाफोरबो जेरै ओ मानस खुसि थैनाय मानसिफोरखौबो गारहरलाय लाङो होननानैहाय मिथिनो मोनो आरो बेफोरनि थाखायबो दैया मैला जायो आरो दैमायावहाय माबा बांद्राय बिदिनो फुजानि मैला मैथा सि जोम फुजा हरो आरो बेफोरबायदिनि थाखायबो दैया मैला जायो जोंना बिदिन्थि हिसाबै जोंनि गोथार गंगा दैमा दैखौनो जोङो बुंनो हायो जोंना गंगा दैया मोनसे समावहाय बिराद गोजों होननानै खोनानो मोनोमोन ओमफ्राय दानि दिनावहाय जोंहा गंगा दैमाखौ गोथार दै होननानै बेवहाय था ओ दुगैयोबा पापफोरा उदार थाङो होननानै दानि ए मानसिफोराहाय बांसि बेवहाय दुगैनो थाङो आरो दुगैनो थांनायजों लोगोसे बेवहाय फुजाबो हैफायो आरो बेवहाय गा-गासिबो रोखोमनि मैला ओ जो मैला माने ओ फुजानि सिथ्रि जोंहा आरो बो फिथाइ सामथायाइ गारहरनाय माला गारहरनाय आरो गोबां जोंहा फुजायाव बाहायनाय मुवाखौनो दैमायाव थांजोबनाय जायो बेनि जाउनाव जाउनाव दैयाहाय जोंना मैला जाबोनो हमदों आरो आरो बिनि बिनि अनगायैबो बे दैमायावनो फैसा आरि फोरखौबो गारसोम जोबो होननानै खोनानो मोनदों आरो बे फैसा थैसाफोरखौहाय जायगानि सुबुंफोरा बुथुमोबा सानसेयावनो बुरजा ओ बिदिनो सो-सोलिनो हानाय रांखौहाय मोनो होननानै खोनानो मोनदों दा बेफोरखौ साननानै नायोब्ला होमबा जोंहाथ' दैमायावनो बिराद रोखोमनि गाज्रि ओ मुवा बायदिसिनाफोरखौ गारहरनाय जादों बेनि जाउनावबो दैमाया मैला जायो आरो बेफोरनो आरो दैमाया दैमाया मानि जाहोनाव मैला जाबावो होननानै बुङोब्ला दैमायावनो जेनेबा ओ खिसोमनाय दुगैसोमनाय बावनो जि जोम ओ बायदि गाज्रि मुवा बेसादफोरखौहाय बेवहाय गा देर हरनाय जेरै एम्फौ बुथारग्रा मुलि सुलि बेफोरखौबो गारहरजोबो आरो नोंथाङा आरो बिनि जाउनावहाय बे बिस गोनां दैया बिस गोनां जायो जाय बे बिस गोनां ओ निल जानाय दैखौहाय ओ बाहायोब्ला एबा बेजोंनो दुगैयोब्ला एबा जोंनि मोसौ मोसाफोरखौ बेवहाय दुगैयोब्ला बे बिस गोनां मुवाफोरा जोंनि जिब जुनारजों लोगोसे जोंखौबो खहा खालामो आरो नोंथां आरो नोंथां बारहावा गुबुंले जानाय होननानै बुङोब्ला बार बारमणडलाव थानाय गेसफोरा जोंहा समानथि जायालासिनो मानि खम बारा जानायखौथ' नु खम बारा जानायखौ नुनो मोनो आरो जोंनि समावहाय दा बोथोरावहाय बारावहाय जोंहा ओ माबा बांसिन कार्बन डाइ अक्साइद गेस आनो खमसिन थायोमोन खिन्थु दा कार्बन डाइ अक्साइड गेसखौ एसे बांबोगासिनो थानायखौहाय नुनो मोनो आरो नोंथां।
दा नोंथां जोंहा समाबो जानानै फैबाय दाथ बारखौ बुंनायनि सायावहाय उनाव रायज्लायसिगोन नामा नोंथां। हेल' नोंथां हेल' नोंथां हेलौ